हेलौ औ खोनादों।
औ ओ नोंथाङा आंनाव मानोबा कल खालामदोंमोन?
जों माने बर'नि मेलाफोरनि सोमोन्दै सावरायनो हागोन नामा दसे?
मेला माने फोर्बोफोर औ दे सावरायनो हागोन नोंथां फ्रियावनो दं आङो।
होनबा आब'आ खोन्थानो हागोन नामा नोंसिन्थिं मा मा फालियो फोर्बो?
औ हागोन।
ओ ओथ ओरैनो फोर्बो होननानै बुङोब्लाथ' जोंनि बर' बर' हारि एफोर ओ बर' हारि बा बर'फोरनियाव गोबां फोर्बोफोर दङ। जेरैहाय जोङो बाथौआरि हिसाबै जों मोनबा फोर्बोखौ फालियो। जेरै बैसागु फोर्बो, मागो फोर्बो, आमथिसुवा फोर्बो, ओंखाम गोरलै फोर्बो, कार्टिक फोर्बो इनिफ्राय मागो फोर्बो बेफोर फोर्बोफोरखौ जों फालिनाय जायो आरो। बैसागु फोर्बो होनो ब्ला जोङो जों बर' माहारिया गोदो गो दैनिफ्रायनो आजै आजौमोननि समनिफ्रायनो जों बैसागु फोरबोखौ फालिबोगासिनो दं आरो दासिम। फालिगासिनो दं। बेखौ नोंथाङाबो मिथिखागौ जानांगौ
औ।
औ दा बे बैसागु फोर्बो होननानै बुङोब्लाथाय जोंहा बैसागु फोर्बोआ जोंना सैथ्र' दाननि जोबथा अक्ट'। बे जोबथा अक्ट'नि फ्रायनो जोङो बैसागुखौ नाङो होननानै हमनानै लानाय जायो नोंथां। दा बे सै सैथ्र' दाननि जोबथा अक्ट'खालि जोङो मोसौनि बैसागु होननानै मिथिनाय जायो नोंथां। जेरैहाय जोङो बैसागु मोसौनि बैसागु बैसागु होननानै बुंनो थाङोब्ला जों मोसौखौहाय बै दिनखालि जोङो मोसौखौहाय फुजा होनाय जायो। जेरै मोसौनो जोङो ओ माला गानहोनानै जोङो मोसौ गलियावहाय फुजा होनाय जायो। जेरै फुजा माने बिदिनो माने ओइदिनखालि माने सैथ्र' दानि जोबथा खालार खालि जोङो जा औ मोसौखौ फुजिनाय जायो। जेनेबा जोङो मोसौनो लाव, फान्थाव ओ बिदिनो थाइखा बेफोरनि माला सुनानै जोङो बिसोरनि गोदोनायाव गानहोनाय जायो।
उम।
आरो बिदिनो दै सान्थि सारस्रांनानै आरो बिसोरनि मोदोमावहा जोङो गोसोम दागोजों ओ थफा थफि दागो होनानै बिसोरखौ दै सान्थि सारनानै थुखैनाय जायो आरो ओइदिनखालि जोङो गोदान फागा बा गोदान दिरुंबो होनाय जायो मोसौनो दा बेनोसै नोंथां। बे माबा मोसौ बैसागुनि ओ मोसौ बैसागु होनोब्ला बेखिनियानो आरो ओइदिनखालिनो जोङो बे मोसौ बैसागुखालिनो जोंनि ओनसोलावहा गोखा गोखै बा खुंखा जानाय होनो जे बेखौबो जोङो ओइदिन खा लिनो जानाय जायो नोंथां
औ
खुंखा फुं खुंखा जानाय होनोब्ला गोखा गोखै जानाय होनोब्ला जोङो बेयाव गोबां मेगंफोर बुथुमनानै हाग्रानि मैगंफोर बुथुमनानै जों जमायै संनानै जानाय जायो। बेवाहाय ख्रा जानायाव नांनाय मैगंफोरा जाबाय खिफि बेन्दों ओमफ्राय मानिमुनि बिदिनो नोरसिं थाइजौ फिथाइ गोरलै खान्थाल फिथाइ गोरलै बिनिफ्राय नारजि बिदिनो थास' थास' बिथ'राय
औ
मदुफुल बिबार मैथा मैथा बांगाल बिदिनो जिखिनि ओ मानिमुनि बे थालेर फस्ला बेफोरखौ माने ओरैनोथ' एक्स' मोनसे ओ मैगं जमा खालामनानै जानांगौ गौ होननानै मोनथिनाय जायो नों थां किन्तु दा जोंनि बिथिंजाय मानानि एकस' एकथा मैगंखौथ' नागिरनानै मोननाया थान। जायो नालाय बिनि थाखायनो औ दा खिनि सम एसेनि गेजेराव जिखिनि बुथुमनानै मोन नो बेखिनिखौनो माने जोङो जमाहैखांनानै माने जयै माने संनानै जानाय जायो आरो नोंथां। आरो बेयावहा जोङो बेदर लकेल दाउ बा ओ अमा बेदर बेदरफोर होनानै बेखौ मोजाङै संनानै जानाय जायो आरो जमायै ओ बे गोखा गोखै जानाया ओइदिनखालिनो मोसौ थुयैखालिनो जोंनिथिं जानाय जायो आरो बिनि अखानायै जोङो ओ बैसागुनि एक थारिक बा से अक्ट' खालि जोङो बयबो न'खरनि जयै ओम न'खरखौ ओ सिबस्रांनानै साफा खालामनानै सुनानै जोङो न'नि थानसालिफोरखौबो साफा सुफा स्र' लिरस्रांनानै गाव गावबो दुगैस्र स्रांनानै जोङो इसोरखौ माने फुल प्रसादजोंनो जि इसे हायो बेखौ होनानै खुलुमनाय जायो आरो इस सोरनिसिम माने गोदान बोसोरा जाहाथे मोजाङै मोजां बारबोनो थाफैनायनि थाखाय बा थांनायनि थाखाय बेखौ आसा खालामनानै जोङो इसोरनिसिम आर'ज गाबनानै बै दिनखालि जोङो न'खरनि बयबो खुलुमस्रांलायनाय जायो आरो नोंथां।
उम
आरो बे दिनखालिनो जोंनिया गामियावबो जोंनिया आर'ज जायो बेयावबो जोंना गामिनि दौरि दौसिफोरा माने गामिनि मुङै गामिनि रायजो राजाफोरनि मुङै बिसोरबो बावथाय मुवाखौ बावनानै बोयबो रायजो राजाफ्रा ज' जानानै गथ' गथायनो ओ बेयावहा आर'ज लानाय जायो माने ओइदिनखालि फुजा बिदि आर'ज खालामनायजोंनो सानसे जानानै थाङो आरो नोंथां जोंनिथिं। बिनि ओम बिनि उनावहाय हो बैसागनि एक तारिख थांबाय बिनि उनाव बैसागनि दुइ तारिख जाबाय बे दिनखालि जोङो बेदिनखालि जोङो माने जोंना फुजा होनाय इदियाथ' थांबाय थांनानै बिनि उनाव दुइ थारिख खालि जोङो माने बयबो गामिनि जयै न'खर न'खरनो माने मोसानो बिदि ओंखारनाय जायो आरो।
उम उम।
हर हाबनाय जायो जोंनिया गामियाव ज' ज'नो माने बयबो बोराय बुरि गथ' गथाय सेंग्रा सिख्ला बयबो माने समायना रमायना जि ओ बै गोदान बोसोराव गोदान गाननाय जोमनायजों देलायनानै जोङो माने न'खर न'खर मोसानाय जायो आरो। मोसानायाव बिदिनो बोयनावबो न'खर न'खर जानाय लोंनाय जगार थायो जेरै बैसागु होनब्ला माइब्रा बिदै बेफोरो थाबाय औ माइब्रा बिदै। लोगोसे बयनावबो जायफोरा जौफोर लोङो बिसोरो जौ लोंबाय जौ लोङैफोरा बिदिनो थान्दाफोर बा साहाफोर बिस्कुटफोर बेबायदि न'खरफ्रोमनावबो मोननाय जायो आरो बिदि। ओमफ्राय बेजों गोसे मोसाबाय रंजाबाय बेनिफ्राय बिदिनो मोसानाय रंजानाय जों लोगोसेनो आरो जोङो मोनसे केेन्दा बायदि बिदि माबा लाय लानाय जायो आरो माने बैसागु गुआव माइरं बिदि फै हरो न'खर न'खर बयबो हरो औ गावसोर अननानै जि खिनि हरो जों बेबायदि लालायनानै बिदिनो रंजानायनि गेजेरजों बयबो खौसेथिनि नुथायखौ ओइदिन बै समावहा नुनो मोननाय जायो आरो नोंथां जोंनि दा बे बेलायावनो नों थांमोननिथिं माबायदिहै बैसागुखौ फालियो एसे फोरमायनानै होदो नामा बिनानावआबो
जोंथिंबो बिदिनो आबौ जेनेबा सैथ्र' दाननि जोबनायाव माबा जाब मोसौ बैसागो जाबाय बेदिनो दहाय नों खोन्थानाय बायदि मोसौफोरखौ मा होनो एसे देलायहोनानै माबा थावखौ बैजों हांगारफोर माबानानै बे माबा जों थाराइ बै थाराइयनि माबा दालाय थाया होनबा बेफोरजों माबानानै मोनथाम खाथाब थुना होयो आरोना ओमफ्राय बिदिनो बिबारफोरनि मालाबो सुनानैबो गान होयो सोरबा सोरबा आमफाय दावा दावा फिथाइ थायोना बै गोमो गोमो
औ नंगौ।
आरोना ओमफ्राय बिदिनो दैमायाव लांनानै थुखैहैबाय मोसौ माबा खालि मोसौ बैसागो खालि ओमफ्राय अखानायै इदिनो बयबो मा होनो बाथौआरि सावस्रांनानै गावबा गाव न'वाहाय बयनिबो न'खर न'खर जेनेबा उन्दैफोरा गिदिरखौ खुलुमो ओमफ्राय गिदिरफोरा ओन्दैफोरनो बोर सारसिनाय बिदि जायो आरोना नखर नखर थांनानै खुलुमलाय होयो बेनि उनाव बिदिनो अखानायै ओमफ्राय बयबो ज' ज'सेंग्रा सिख्ला ओंखारलायनानै नखर नखर दहाय नों आब'आ बुंदोंमोन ना? बेबायदिनो नखर नखर मा होनो मोसानाय जायो आरोना मोसायो। जायो रंजायो बयबो। ज ज जेनबा सेंग्राफ्रा सिख्लाफोरा। ओमफाय बोराय बुरैफ्रा। बुरै बुरै बोराय बुरायल आलदा इदिनो आरोना गथफ्रा गथफोरजों इदि ओमफ्राय बिदिनो सोरनाव मा होनो मा मा जाग्रा दं बिदिनो अननानै जाखिनि मा होयो बेखौनो जाबाय जौ लोंग्राफ्रा लोंबाय जौफ्राथ थाखायो एसे ओमफ्राय जौ लोङिफोरा साहाफोर लोंबाय ओमफ्राय जाग्राफ्रा जेनेबा सोरनाव मा दं। सोरनावबा जेनेबा बेदर थाबा थाफांबाय होबाय सोरनावबा माबा- बेदरखौ गैयाबाबो आलु फाजाखौनो है एवनानै होयो आर ना।
नोंगौ।
बेबायदिनो होजोब्बाय ओमफ्राय बिदिनो अखानायैबो बिदिनो गामियाव सानसेनो माबाजोबनो हायाना बयनावबो थांजोबनो हाया ओंखायनो आद्रा साननाय न'खर फोराव थाङो आमफाय बेनि उनाव आरो न'खरफोर न'खर थांनाया जोब्बाथाय गामिफ्राव बिदिनो माबाफोर प्रग्राम हायोना- प्रग्रामफोर लायो ओमफ्राय बिदिनो प्रग्रामफ्राव फुंनि समाव बिदिनो गथ'फोरनो माबा बादायलायनाय होनाय जायो सावगरि आखिनाय गेलेनाय खारनायफोरबायदिनो ओमफ्राय बिदिनो सेंग्राफ्राबो बलफोर बेफोर गेलेयो आरोना
औ नंगौ।
बिदिनो ओमफ्राय बिदिनो हिनजावफोरनि थाखायबो खाबादिफोर होनाय जायो।
औ
बिदिनो मोसानाय आरि बादायलायनाय जों जोबो आरोना बिदि जोंनाबो बिदिनो बेबायदिनो औ
रंजा बाजा रंजा बाजायै खौसेथिनि महरखौ नुनो मोननाय जायो आरो जों गामियाव थानाय फोराबा बैसागु फालिनानै ना?
उम दे होनबा आब' जोंना टाइमआबो जाबाय। औ दा सावरायनौसै औ थेंक इउ।